होम खोनादों ना नोंथाङा?
औ।
ओ नोंथाङा दासान्दि मा खालामनानै हेल
औ दङ दे आं ओ बिदिनो ओमफ्राय नोंथाङालाय?
आंबो ओरैनो दङ ओ नोंथांनिसिम कल खालामनायनि जाहोना जाहैबाय ओ आं नों थांनियाव बैसागो फोरबोनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा होननानै कल खालामनाय जादों
औ औ औ हागोन नोंथां
औ दे बिदिब्ला नोंथाङा बैसागो फोरबोखौ माबादि खुङो माबादि रंजायो एसे फोरमायदो।
औ औ ओ बैसागो होनोब्लाथ जोङो ओ बे बैसागोआ बर हारिनि मोनसे ओ गाहाय रंजाथाइ फोर्बो।
औ औ नंगौ।
अ बे बैसागो खौ जोङो बर' हारियाल' नङा। ओ जोंनि साखाथिनि ओ एसामिस सुबुंफोराबो ओ बिथांमोनाबो खुङो। औ औ नंगौना नोंथां?
औ नों
औ औ। बैसागो होनोब्लाथाय जोङो माने ओ बोसोर गोदानखौनो बुंजागोन आरो
औ नंगौ बोसोर गोदान
औ दंफांनि बिलाइफोरा गोदानै खिलियो ओ मिथिंगाया मोनसे माने ओ सोमखोर समायना महर लायो आरोना
औ औ।
औ औ औ ओ बेजों लोगोसेनो माने बैसागो फैनाय लोगो लोगो मिथिंगायाया माबाबा मोनसे माने मिलौहाब जायो माने दाउ हवौनि गाबनाय ओबा बेबायदिनो औ मानसि फोरनि गोसोआवबो रंजाखांनाय फैयो नंगौनाा औ औ बै बैसागो होनोब्लाथ' ओ गोदोथ' जोंहा माने ओ जों मोनाखै दं आङो बिजाबफोराव फरायनो मोनदों ओमफ्राय खोनाबोदोंबो ओ गोदो बैसागोखौ जोंहा ओ से दानसिम फालियोमोन होननानै आङो
औ औ औ नोंगौ औ जोंबो फरायनो मोनदों
औ औ नाथाय आथि खालावथ' जोङो स्नि ओ सानसिमल'सो फालिनायखौ आङो नुनो मोनसै।
औ औ नंगौ जोंबो फालियो स्नि सानखौनो।
अ औ बिदियावनो जोङो गिबियाव जोङो ओ मोसौ बैसागुखौ फालिग्रोयो ना नोंथां?
औ मोसौ बैसागोखौ जोंहा सैथो दाननि जोबथि खालाराव जोंहा मोसौ बैसागोखौ खुंनाय जायो आरो।
औ ओमफ्राय ओ बेनि उनावसो जोंनो मानसि बैसागुखौ फालिनाय जायो
औ औ
ओमफ्राय ओ ओ मोसानायाबो ओमफ्राय ओ नैथि बा सेथि थाननिफ्रायनो मोसायो नामा बबेबा बबेबा गामिथिं
औ मोसायो ओ सेथि सानाव जोंहा खाम सिफुंखौ बरायनानै मोसानाय जायो बिनि ओ उननिफ्राय नैथि बे सानाव जोंहा गामि गामि बेरायनानै मोसानाय मोसायो एबा गामियाव जोंहा मागियो। ओ जोंहा बैसागु बोथोराव ओ सेजौसे मैगं खांनानै जानाय जायो
औ
जायो होनदों बेफोर मैगंफोरखौ नोंथाङा मिथिगौब्ला एसे फोरमायनो हागोन
औ ओ बेफोर मैगंफोरखौथ आङो गासैखौबो बुंजोबा हानाय नङा होमब्लाबो आं मोननैसो फोरमायनानै होनोसै नों थांनो
औ
औ ओ ओम जेरैबायदि जोंहा बै ओ थाराय बिलाइखौ मिथिगौ ना नोंथाङा? ओ थारायनि बे औ मादानि सिंनि गोरलैखौ ओ बेखौ अ बेखौबो जायो ओमफ्राय बेबायदिनो ओ बायदिसिना ओ जारि बिलाइ माना मुनि बिलाइ ओमफ्राय ओ बेबायदिनो जोङो हाग्रायाव मोननाय बायदिसिना ओ गोखा गोखै माने ओ जेरैबायदि ओ दिंखियाखौबो जायो जोङो आ
औ जायो।
दिंखियाखौ‌ जायो ओ बेफोरबायदिनो जोङो जायो होनदों नामा जोङो?
औ नंगौ औ ओ बेनि गेजेराव जोंहा ओ थालिरि थालिर फस्लायाखौबो जायो आरो
औ औ जायो औ
थालिर फस्ला फुंखा बेफोरखौ जायो ओ जोंहा बैसागो माबायदि रंजायो नोंथाङा एसे फोरमायदो।
औ ओ बैसागु बोथोरावथ ओ गासैबो रंजाखायो ओ अं गासैबो बोराय बुरै ओ सेंग्रा सिख ला ओ गास सिबो रंजायो ओ आथिखालाव माने ओ रंजानायखौ ओ बोराय बुरै आलादा रंजासै ओ गुबुन गुबुन गामियाव औ औ ओमफ्राय सेंग्रा दा सेंग्रा सिख्लाया आलदा ओमफ्राय ओ आथि खालाव आरो ओ बे ओ बिहामजोफोराबो आलदा रंजानायखौ नुनो मोनसैना नोंथां।
औ नंगौ नंगौ नंगौ नोंथाङा सैथो बुंदों।
औ बेबादिनो माने ओ गासै बेबो माने ओ रंजायो आरो ओ न'खरनि गासैबो। रंजायो बोराय बुरै ओ सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय गासिबो रंजायो। औ ओ बेबादिनो जोङो ओ उम गुबुन गुबुन गामियावबो ओ रंजाहैनायखौ आंङो नुनो मोनसै आरो
औ नंगौ जों औ नंगौ जोंहा बे मोसानाय नों मोनबोनाय रां एब बा माइरंखौ जोंहा जयैनो खो ओ ओंखाम जायो होननानै जों गासिबो मिथिखायो नोंथाङाबो मिथिखागौ नङा होमबा ओ बिदिनो‌ ओहा बैसागो बोथोराव गासैबो रंजायो मोसायो बा गोसोनि दुखु दाहाखौ बावगारनानै जों दान्दिसे समनि थाखाय रंजायो। आरो बिदिनो जोंहा बैसागुनि स्नि खालारा खालारसिम रंजानाय जायो। आरो बे मोसौ थुखैनायनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा ओ मो सौखौ मानो थाखाय थुखैयो आरो मोसौनो मानि मा जाहोननि थाखाय मालाखौ गानहोयो बा मा जाहोननि थाखाय मोसौनो बेबाय बे फथा गोसोम गोसोम फोननाय जायो नोंथाङा एसे
औ औ औ औ हागोन औ ओ ओ नोंथाङा बुंनाय बादि ओ सैथो दाननि जोबथा सानाव माने ओ जोंहा मोस खौ बैसागो औ ओ बैदिनखालि माने ओ नखरनि गासैबो फुंङावनो सिखारनानै ओ न'खर ओ न'ख खौ लिरना लायो ओ आइजोआ न'खरनि
ओउ नंगौ।
औ बेनिफ्राय ओ ओ लाव ओमफ्राय बै फान्थाव
औ औ
ओउ बेफोरखौ ओ हानानै ओ माला सुयो आरो माला सुनानै ओमफ्राय बैदिखौ लोति बे लावथि माबाजों बिलाइजों औ औ दैखोल इ बेखौबो लाफायो लाफाना ओमफ्राय ओ माला सुनानै
औ
आप ओम दंग' थानायफोरा दंग'सिम ओमफ्राय ओ दैमा थानाय फोरा दैमासिम ओमफ्राय ओ जायफोरा गैया ओ बिसोरो माने फुख्रियावनो ओ मोखौ मोसौखौ ओ थुखैनो लांसै आरो नंगौना नोंथा औ औ औ औ बे फुनाय समाव ओ ओ जोंहा मोनसे ओ मेथाइबो खोनायो बैस औ रोजाबनाय जेरै ओ लावजाब फन्थाव जा
औ नंगौ
बोसो एरबाय था होननाय बे ओ मेथाइखौ माने ओ रोजाबनानै माने मोसौखौ थुखैनानै बैफोर ओ लाव फान फथावफोरजों माने एसे खुबै खुबै माने हैयो आरो ना औ नंगौना नोंथां ओम
नंगौ नंगौ नोंथा आं बुंनाया सैथो जोंहा ओ मोसौ थु खैनायनि हाबाफारियाथ नोंथांमोननिसो बा हौवाफोरनिसो नङा
औ औ औ औ
नोंथाङा बे बेखिनि ओ सोंनायखौ एसे मोजाङैनो फिननाय होबाय
औ
औ मानि थाखाय जोंहा फथा फोननाय जायो बेखौ फोरमायनो हागोन
औ औ हागोन नोंथां औ ओ माने बे फोथाफोरनाया माने ओ गोदोनि ओ आबै आबौआ माने ओ बेखौ माने मोनसे दे रिजोननि थाखाय फोनबोदों होननानै आं मिथिदों आरो माने खोनानोबो मोनबो दों बिजाबफोरावबो मोनबोदों औ ओ बेब फोथा फोनायनि ओ जाहोना जाबाय औ ओ बे हांगार गोसोम फोनो ना जोङो
औ औ औ
बैदिनखालि माने ओ जोङो मोसौखौ थुखैखांनानै माने ओखानान दोननाय जाया माने हगारना होयोमोन आरोना बै दिनखालि? औ औ गोदोथ' गोदोथ' माने ओ ओ हाग्रा बारिमोन ना? ओ फ्राय औ औ माने ओ बैफोर हगारना होनाय मोसौफोरखौ जाहाथे अ हाग्रानि मोसा बा सियाल बेफोर माने जानो हाया अ बेनि थाखायनो माने अ फाख्रा फाख्रा सिख्रा बिदि हांगार गोसोमखौ फोनानै हैयोमोन आरोना औ गावनि सेल्फ गावनि सेल्फ डिफेन्सनि थाखाय
औ औ।
औ जाहाथे ओ बे मोसा बा ओ सियाला ओ थिनानै आ खाथियाव फैया आदित दि आरो
औ नोंगौ जाहाथे अरथारनानै लाङा।
औ औ।
जोंहा बैसागो बोथोरावथ' रंजायोब्ला ओ जौ बिदै होयो नङा होमबा नोंथां? ओ बे जौ बिदैखौ मा माइरंजों बानायो बा माबादि जौ बिदै बानायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ अ बैसागु बोथोरावथ' अ बांसिनानो आं मिथिनायाव माइब्रानि ओ जौ बिदै सङो। नंगौना नोंथां औ औ ओ सो- सोरबाफा माथानिबो सङो होमब्लाबो माइ ब्रान्द माइब्रानि बांसिन नुयो आरो आङो।
औ नंगौ।
औ औ ओ माइब्रानि ओमफ्राय बे माइब्रानि जोमाय बेखौबो जायो नामाथाय नोंथां?
जायो जायो औ जायो‌।
औ अ बेखौबो जायो खिन तु माथानिखौ जाया खोमा ना औ औ औ औ औ औ बेनिखायनो माइब्रानिखौ बांसिन संनायखौ बैसागु आं नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ जोंहा ओ जोबथायाव जोंहा समा जाबोबाय नङा होमबा नों थां ओ नोंथाङा आंनि सोंनायफोरखौ जोबोर मोजाङैनो फिननाय होबोदों। अ नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरै इयुनाव लोगो मोनफिगोन होननानै आं नोंथांखौ आसा खालामबाय। ओ दोनथनोसै बिदिब्ला गोजोन्थों
दांनोसै औ दे